हेलौ नोंथां?
औ नोंथां
औ
मोजाङै खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय
ओम खोनादों आंबो
औ औ औ आं दं ओरैनो नोंथां। नोंथाङालाय?
दङ आंबो मोजाङैनो
औ औ आं दङ ओरैनो नोंथां
अ
औ
दिनै एसे आबादनि बागै सावरायनोसै नामा नों
औ सावराय जायो नोंथां
ओम जोंनि बर' गामिफोराव मा माबायदि जेनेबा जिउ खुंनायावहाय आबादफोरखौहाय मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै ना
औ औ नोंथां
ओ नोंथाङानो एसे बुंग्रोनायदो नामा नोंसिनिजों माबोरै
औ औ औ जागोन औ नंगौ नोथां औ जेनेबा आबाद बुङोब्ला थ' नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बे दैज्लां बोथोराव जेनेबा जों ओ मोन साफ्रोमबो न'खराव जेनेबा आबाद मा-माइखौ गायजोबो नङा होमबा नोंथां।
उम उम
जानो हागौ नोंसाबो गायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ गायो।
ओ थिग बेबायदिनो जोङो माइखौ गायग्रोनो थाखाय गिबियाव जेनेबा बे माइदि जि माइलि माइदि बुङो ना नोंथां बेखौ?
नोंगौ माइज्लिखौनो बुङो जोंनिथिंबो।
बस्थाफोराव सोनानै जेनेबा दैयाव जेनेबा बिदिनो हरसे नङाबा साननै बिदि गाहाम सोमना दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बेनिफ्राय बे माइज्लिखौ ओ जेनेबा जों फोनो थाखाय बोखांनांगो नङा होमबा नोंथां?
उम
औ बिदिनो जों बे मायदिखौ ओ जेन'बा फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय जोङो फोथारखौ एबा दुब्लिखौ हालेवना लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां?
उम उम
बे फोथारखौ हालेवखांनायनि उनाव जों जेब्ला माइदिखौ जेब्ला जों ओ सार जेनेबा सारनानै ओ फैयो आरो नङा होमबा नोंथां? औ औ बे फोखांनायनि उनावनो जेनबा जों जायखौ खोथिया बुङो बियो जेनबा मास मोनसे ओ बिब्दि बबा थाबबो रज'यो बबा थाब रज'वा। बे उनाव खिलि खाङो आरो औ थोब खोथिया होनना बुङो जायखौ बे खोथिया जौनायनि उनाव जों बे खोथियाखौ फुनानै ओ माइ फोथाराव माइ गायनो थांना थाखाय ओ हालेवना दोननाय बे फोथाराव जोङो हाखौ फोमोनना नै बे खोथियाखौ फुनानै जों गायो आरो नोंथां।
औ औ
औ थिग बेबायदिनो ओ जोङो गोबां गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि मुंनि माइफोर दङ जेरै बुंनो थांबा रनजिथ अन्जना बायसमुथि माइब्रा बिदिनो गोबां दङ आरो थां औ उम थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव ओ दैज्लां समाव जोङो ओ जिंखिया गायो जेनबा ओ खुमब्रा गायो बिदिनो लाव गायो बिदिनो फथल गायो। बिदिनो बायदि बायदि गायो आरो नोंथां।
औ
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओ ओनसोल एबा गामियाव माइखौ मा माबायदि गायो ओमफ्राय माइखौ मा मा मुंनि गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ । जोंनि जेनेबा जिउ खांनायनि राहा महरै- बिदिनो आबादाबो मोनसे आरो बे आबाद फोरनि गेजेरावहाय जोंनियावहाय माइ आबादानो गाहाय नङा होमबा? आरो दायो उम दायो माइ आबादनि जे गायनायनि बोथोर बेनिखायनो जे माइ आबाद बिनि बागै सावरायसिननाया एसे गोनांसिन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां ओ दाथो
ओरै उम, माइखौ औ औ, उम माइखौहाय ओरैनो थ' मोननै बोसोरावहाय मोननै बोथोरावहाय गायनाय जायो जेनेबा गोजां बोथोराव बेहाय गायो आरोखि
औ बे औ गोजां बोथोराव गायनाया माने ओ ओ जेनेबा बबेबा गामि बबेबा जायगानो ओनस सोलाव बांसिन जायो बबेबा ओनसोलाव जाया नङा होमबा नोंथां?
ओम नंगौ जेनेबा बेयो स सिगां समावहाय इसिबां बेबायदि गायामोन नाथ नाथाय दायो गोदान मुगाजों लोगोसेनो जेनेबा बोसोरावहाय खेबनै गायनाय आरिनायफोरखौहायबो नुनो थांबाय। ओरैनो बांसिना जेनेबा बोसोरावहाय खेबसेल' गायो बेनो जाबाय दैज्लाङाव गायो आरो लोगोसे जोङो। ओम आसुमाइ बेखौबो फोनाय नुनो मोनो। ओ आथिखालावहायथ' बे आस समुमायखौहाय फ्राय बांद्राय फोनायखौनो नुनो थांलिया
औ औ औ एह जोबोद ओ बिनि बिबाङा खम जाबाय आरोना नोंथां।
औ खम जाबाय जेनेबा जिखुनु आं माइखौहाय माबोरै गायो बेनि एसे सावरायनो
औ औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङा मि थिनाय बायदि माइनि मुङा मा मा दङ एसे फोरमायलांदों नोंथाङा बेफोर
नै माइनियाव बेहायथ जोङो मोनसे मा होनो बिदिखौहाय माइसालि माइ होननानै बुङो।
औ औ नंगौ
आगोलनि सम अहाय जोंनियाव हाय जेरै माइसालि माइ ओमफ्राय आरो दायो मा गोदान रोखोमनि माइ ओंखारनाय बेबाय नुनो थांबाय आरोखि माइसालि माइयाव बेहाय जेनेबा लहा जान थाहैबाय फुलफाख्रि आइजं बेनिफ्राय मा होनो खाथि मारैबा होनोमोन खातिकसालि बेफोर आरोखि ओमफ्राय दा गोदान मु गानि माखासे रन्जना थाबाय आ उम आमफ्राय रनजितआबो एसे गोदान मुगायावनो गोग्लैबाय बेफोरखौहाय माबोरै दायो आं बेखौ एसे सावराय
औ सावराय नोंथां औ औ औ।
जोंनिजोंथ ओरैनो फासआवहाय माइखौ फोग्रोयो। नङा होनबा खोथिया फोग्रोनाय होनो जायखौहाय बे खोथिया फोनो थाखाय जोङो बारिफोरावहाय जेरावनाखि हासार फ्रा बेफोर खौहाय बांसिनै सायख'यो आरो खिम हाखौहाय ओम बेफोरावहाय जोङो हालौवो । आगोलनि समावहायथ' जों जेनेबा मोसौजोंनो हालौवोमोन ना थाय
औ दानिया नोंथां गोदान गोदान जुगजों मानसिफोरा खारफानो सो लोंबाय आरो माने गासिबो ओ थाब जानाय खहस जानायखौसो नागिरो दानिया ।
ओम बेनिखायनो दानाय दायो ट्रेक्टरफोरजोंहाय हालौनाय आरिनाय बेबायदिनो दुफु दुफु जे फोजाथाव रोखोम खालामनानै लाग्रोनो जोंनिजों ओमफ्रायहाय माइखौहाय होम मोननै रोखोमै फोनाय नु नाय मोनो आरोखि गोरानावबो फैयो जोंनि जोंहाय। गोरानाव फोनानै बेखौहाय हायावहाय इसे गोदोनाय बायदियै मै होयो खायफाबा ओमफ्राय खाय माबा हासिनिजों बोनानै ओरैनो फोनानै लायो आरो खायसेया मा खालामो दैहाय जेनेबा सानसे सोमनानै बे ओ फोनानै ओम बिदिनो हासिनि फोरजोंहाय एसे हाबहोनानै हा सिङाव हाब होनानै दोनो आरो खायसे सेया मा खालामो एसे हाब्रु हाब्रु खालामनानै बे हाब्रुनि सायावनो बे माइ जोलैखौहाय फोनानै लान
औ औ नोंथांमोननि औ औ नोंथांमोननि नखराव जेनेबा माइ गायनायनि थाखाय ट्रेक्टरजों एवो ना आगोलनि बायदि मोसौजोंनो एवो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम सिगां समावथ जोंनियावहाय बांसिन उम मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय ओ समजों लोगोसे
औ
मोसौफोरखौबो बांद्राय खानो आरिनो उम जायगाफोरनिबो एसे आंखाल जाबाय बेफोरनि जाउनावहाय मोसौफोराबो खम जाबाय आरो नां नांगालजों हालौनाय निफ्राय जेनेबा गोदानारि
औ औ।
जेनेबा मिसिनारि आगजु जेनेबा बिदिनो ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरखौ बाहायनाय जाबाय। आरो बेबायदिनो बे बांसिन ट्रेक्टरफोरजोंहाय हालेवनानै फोनाय जायो आरोखि।
नंगौ।
जेब्लानाखि जों खोथियाखौ फोखाङो फोनानै जेनेबा मास मोनसे एबा देर माससो थानानै जेब्ला एसे गोजौ जायो
औ औ औ
उम ओरैबायदिखौ नायनोसै। लाय जेनेबा। माइफोरा‌। जेनेबा बांद्राय दै लोमनाय। दैब बारिब्ला जों बे खोथियाखौ फुनानै गायस्लायो एस। से रोजाहै गायस। जोय बेखौहाय खासिया गायनाय होनो ज जोंनियाव।
औ जेनेबा ओ दै गोथौ। जेनबा हा गोथौ गायनो थाखाय। एसे माबायो आरोना गायस्लायना दोनो आरोना नोंथां उनफोराव गायनो थाखाय औ।
सोरनिथिंबा जावैनाय।
औ-औ नोंथां जोंनिथिंनो जावैनाय बुं। दङो। औ -औ माने गुबुन -गुबुन जायगायाव गुबुन -गुबुन मुं बुङो आरो ना नोंथां?
उम
औ।
बेबायदिनो जेब्लानाखि बियो फुजानाय जायो अब्ला जोङो। बे गायगोन जायगाफोरखौहाय जेनेबा दुब्लि बारिफोरखौ नेबा ट्रेक्टरजोंहाय। ओ बा मोसौजोंहाय खेबनै खेबथाम एवग्रोखानानै हाब फोरखौहाय एसे हाग्राफोरखौ फोथेनानै हाफोरखौहाय इजे बुरै जाहोनानै जेब्लानाखि खो फिसा गायजायो। बा खासिया या फुजायो अब्लानाखि जोंङो बेखौहाय हालौवनानै बे गायैनाय जायो ओरै जोंनिथिंहाय बांसिन गायनायाव माय गायनाय फुनायावहाय हिन्जावफोरानो
औ औ जोंनिखौबो नोंथां जोंनिथिंबो औ ओमफ्राय नोंथां नोंथांलाहा न'खराव माइ गायोब्ला जेनेबा गुबुन गामिनि सुबुंफोरखौ रां होनानै गायनो होयो ना, नोंथांनां न'खरावनो गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओं जोंनिजोंहाय थ' नोंङो बा जोंनियावहायबो जेनेबा मानसिया मानसिनिबो आंखाल। एसे माने खम फेमिलि नालाय बेनिखायनो जे। एसे जेनेबा माइ गायनायावहाय
औ औ
सुबिदा जायो आरो मानसि खम नालाय बिनिखायनो ओ गुबुनफोर जायनाखि गायो बेफोरखौहाय उम खामला हिसाबै जोंनियावहाय माइ गायहोनाय जायो आरोखि उम ओमफ्रायथ' नों आलि खोनाय हालोवनाय जेनेबा दै नायनाय बेफोरो हौवाफोरनि बिबान जाहैबाय बांसिन बेबायदिनो माइ आबाद खौहाय जेनेबा खोथिया फोजेननायनि फ्राइ गायजासिम बे थांबाय आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंङो दैखौहाय थिग मथन नायलांबाय थाबाय आ आरो जेब्लानाखि हाजा हाजानाय सम जायो जेनेबा मास मोनथाम मोनब्रै जायोना अब्ला हाजानाय जेब्ला स हम जायो। अब्ला जोंनों निजों हाय। गुबुन हारि फोरनिबो फैयो आरोखि माइ हाफैनो बेफोरावहाय जों हाहोयो। आरो न'खरावबो जेनेबा मान मानसि गोनांफोरा हाबाय।
औ औ
आ आथिखालावहाय जेनेबा सिगां समफ्राव बेखौ मोसौजोंनो मारा होयोमोन ना नाथाय आथिखालावहाय बे मोस। मोसौनि जायगायावहाय जोंनाव माइ मारा होनाय जायो आरोखि आथिखालावहाय खोनादोंना